औ
औ आं खोनादों नोंथाङालाय?
खोनादों नोंथां
अ नोंथां अब्ला जों मानि सायाव सा
औ नोंथां आङो नोंथांजों जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ गिबियाव अब्ला नों जागायग्रोनो नों आं जागायग्रोनो नों
नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा नोंथां।
अ दे अब्ला नोंथां आङो होमबा बुंग्रोनोसै
औ दे नोंथां
जोंहाथ' ओरैनो बर'नि दोरोङारि जानाय बुङोब्ला जि जोंनि गोदोनिनिफ्रायनो सोलिबो नाय जि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौनो बुंनाय जायो आरो दोरोङारि ओंख्रि माने दा जोंहा दाबो जेनेबा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे दोरोङारि जानाय फोर दङ जेरै जों बुंनो हायो जेनेबा अनला ओं ख्रै नाफाम ओंख्रै बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ आरो बिदिनो दङ जोंहा जेरै नारजि ओंख्रैबो दङ जेनेबा आरो जोङो खारै ओंख्रै बिदि जे जेनेबा जोङो आं दा बुंनोसै जेनेबा जों खारैखौ मानिफ्राय बानायोखौ आं गिबियाव बुंग्रोनो सानबाय जोंहा खारै खारैखौ जों मानिफ्राय बानायो होमब्ला जों खारैखौ गोबां गुबुन गुबुन बेसादनिफ्राय जोङो दिहुननो हायो नोंथां खोनादोंना नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां जेनेबा जों खारि खारिखौ जोङो जेरै जों बुंनो हायो सबाइनिफ्राय सबाइनि जि सबाइ बिफां बा सबाइनि जि जों सबाया फिथाइ थायोना बिनिफ्राय माखासे जोङो गुग्लाफोर मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो जि बेसर बेसरनि साबा जि जों बेसर खौ मारा होखांनायनि उनाव जि बिफांफोरा जि थायो बेफोरखौ जोङो सावनानै बे जेनेबा खारै बानायनो हायो आरो आरो बिदिनो जों दं जोंहा थालेर थालेर बिफांनि खारदाबो जोबोद मोजां आरो नोंथां जेरै जोङो बुंनो हायो थालिरनि बिफांनि फ्राय मोननाय खारै आरो थालिरनि जि मादा बै थालिर मादानिफ्राय मोन नाय खारैया जोबोद माने पियर जायो आरो। जेरै गिबियाव जोङो थालिरखौ दाननानै लाग्रोबाय दाननानै लानायनि उनाव जि थालिरखौ ससे जेनेबा थबस्र थ्रबस्र दानस'नानै जेनेबा थाम फुट, नै फुट बिदि दानस'जोबनानै लानांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ थुबस्रा थुबस्रा दानखावजोबनांगौ आरो गासिखौबो फिसा फिसा फिसा फिसा दानखाव जोबनानै लानांगौ जाहाथे बियो मा होनो सान्दुङाव राननानै थाङो सान्दुङाव राननो हायो। यो बिदिनो सान्दुुङाव गोबाव समफोरान दो रानजासिम जेब्ला बियो ओ रानो अब्ला नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोनदों ओ सानदुङाव फोराननानै जेब्ला बे रानो बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन अराव सावनांगोन आरो आरो बे बेखौ जमा खालामबाय अरजों सावबाय अरजों सावनायनि उनाव बियो मा हांगार जागोन। जेनेबा हाथफ्ला जागोन आरो बै हाथफ्लाखौ नोंथाङा मा खालाम नो हायो जेनेबा दै एसे एसे लुस्रो लुस्रो बेखौ दुलुर खालामनो हायो। बिदि आरो जेनबा बिदिनो गुबुन गुबुन महराव दोननो हायो आरो नोंथाङा बेखौ हाथ फ्ला महरावबो दनो हायो आरो बेखौ लारुफोर बायदि बानायनानैबो दोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो जों थालिरनि मादाखौबो एखे रोखोमैनो जेनेबा बेखौ फिसा फिसा हाफ्लेबाय हाफ्लेनानै सानदुङाव फोरानबाय फोरनायनि उनाव मा खालामनांगौ बिखौ अराव सावनांगौ अराव साव बा बेबो हांगार जागोन बे हांगारखौ नोंथाङा दोनथुमनांगोन आरो। जेनेबा नोंथाङा बेखौ दै होस्रोनानै दुलुर खालामनानै बेखौ मा होनो गथा खालामनानैबो दोननो हायो आरो बेखौ नोंथाङा हांगारै बो दोननो हायो बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा बिखौ ओंख्रिफोराव बाहायनो थाखाय बेखौ मा खालामनांगोन सरनो नांगोन सरनाया जोंहा माबारै सरो होमबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो माबोरै खारदैखौ सरो होनोब्ला जोंहा मोनसे आदब दंखायो खारदैखौ सरनायनि जे जोंहा जि नालेंखरनि जे थख्रा थायो बै नालेंखर थख्राखौ जोंहा मा होनो देखावना लानानै बेखौ जे नालेंखर थख्रानि खावसे बाहागोखौ जोङो लानांगौ बेनिफ्राय बै जे खिथु बा जेनेबा नोंथाङा जेरै स बे गाहायखैजाय गुदुं सुफ्लंनानै लानांगौ आरो बै सुफ्लुंनाय गुदुंखै नोंस्रां नोंथाङा नालेंखरनिनो माखासे जि नालेंखरनि बिफांआवनो माखासे मा होनो बेखौ मुस्रि बायदि बेजे थायो जि नालेंखर गांखंआव जि नुनो मोनो जि माखासे मुस्लि बायदि बेजे बेजे थायो बै बेजेखौ नालेंखर थख्रायाव सि सिङाव होनानै होनांगोन आरो जेनेबा बियो सरजानाय महराव जानो हायो जेनेबा बे मुस्रि बायदिखौ नोंथाङा नालेंखरनि थख'नि सिङाव होदो होखांनायनि उनाव बे जे हांगार बेखौ हांगार माने खारदै बेखौ नोंथाङा सायाव होदो आरो सायाव होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा खा खालामनांगोन दै लुनानै होनांगोन आरो जेब्ला दै लुनानै होयो अब्ला बियो मा होनो लासैनो जेनेबा गसरलांबाय थागोन आरो बे दैया। खारै महराव गसलांबाय थागोन जेब्ला बेयो गसरै गसरै ओ ओ जेनेबा नोंथाङा बेखौ नोंथाङा बेसेबां बाहायनो बा नोंथाङा बेखौ बुरजा गसर होनानै बथलावबो सोनानै दोननो हायो आरो नोंथाङा बेखौ मा होनो ओंख्रियाव होनो था बो गसर होनो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ एसे गसर होबाय बेखौ दोनफिननो बाहायो नालेंखर थख्रायैनो आरो नोंथाङा बुरजा जेनेबा गोबाव समनि थाखाय दोननो थाखाय बेखौ बथलफोराव सोना दोननो थाखाय नोंथाङा बेखौ बुरजा गसर होनो हायो आरो। बिदिनो जोङो बिदि गसर होनानै मा होनदो जानाय ओंख्रिफोराव बाहायनो हायो आरो बिदिनो दं जोंहा गोबां जेनेबा ओंख्रिफोर बे ओंख्रिफोराव जोङो बे खारैफोरखौ बायनाय जायो। जेरै जों खारैयाव खारैखौ मा मायाव बाहायो अब्ला जोङा जेरै नारजि ओंख्रि ओंख्रियाव बाहायनाय जायो नारजि ओंख्रि संब्ला जों खारदैखौ बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय दङ जों जोंहा सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रियावबो जों खारैखौ बाहायनाय जायो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बिदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो मा बुङो बेखौ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियावबो जोङो खारै होनानै जायो आरो। बिदिनो जोंहा दालि खाला दालि बे खाला दालियावबो जोङो एखमब्ला ओ खारै ओंख्रिखौ होनानै जायो एखमब्ला जों खुमब्रायावबो खारैखौ होनानै जायो बिदिनो आरो। खारैया गुबुन गुबुन ओंख्रिफोराव बाहाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों ओ खार रै होयोब्ला माबायदि ओ थावनाय मोनो बेखौ जों गासिबो मिथिखागौ आरो खारैनि थाव नाया माबादि सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रै बेफोरथ' खारै गैयाबानो जाखाथारा जे सबाय ओंख्रिया जिबायदि गोथाव जायो आरो नारजि ओंख्रिया जिबायदि गोथाव गोथाव जायो बेफोरो। खारदैयानो एसेबाबो बिनि थाव होनायखौ बांहोयो आरो। बिदिनो जों गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायफोरखौ जों ओ मा होनो? नुनो मोनबोदों आरो जोङो गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै बिदिनो जों गावनो सोरजिनानै लादों आरो नोंथां। दा नोंथाङा ओरैनो माबाफोर जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनो जे जोंनि दोरोङारि ओ जामुं जाय नाफाम बे नाफामनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों जे जा नाफामखौ जोङो माबोरै मा आदब बाहायनानै जों खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों आरो जे नाफाम बुङोब्ला जोंहा मा? जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि जामुं आरो जाय नाफामखौ जोङो सङोब्ला माने जोंनि साखाथि फाखाथि खाथि न'खरनि गासैबो न'खरफोरावनो माने जोंनि बे नाफामनि संनायनि मोदोमनाया बा गोथावथिया ओ गोसारो आरो नोंथां अब्लाथाय मा? उम नाफाम संदो होननानै साखाथि फाखाथि बा लामाफोर थांनाय सुबुंफोरा मिन्थि मोनजोबो। ओ माने नाफामखौ जोंहा संखुमानो हाया होननानैबो जोङो बुंनो हायो आरो जे जों नाफामखौ माबोरै बानायो होनोबा जों गबियावनो मा नांगोन ना बे नाखौ नोंथाङा हाथाइ बाजारनिफ्राइबो लाबोनो हागोन नङाबा नोंथाङा जे जोंनि ओ आबाद फोथार बायदिसिनायाव जोङो बा दंग' दंला बायदिसिनाखौ जोङो नाखौ हमनानै लाबोनानै जोङो देनो हायो आरो बिदिनो बिनो नाफाम देनो थाखाय जोंहा नाखौ इसे फिसा फिसा नांगोन आरो नोंथां। जेरैहाय ओ जोङो ना फिथिख्रिफोर बा मावाफोर बेफोरनिफ्राय जों नाफाम देनो हायो माखासे बिदिनो ना फिथिख्रि मावाफोरा मा जायोनो जोंहा इसे गोखा जायो आरो बेनिखायनो जोंहा मा जे मोनसे ना दं। नाया बालाबाथिया बे बालाबाथियानि जोङो नाफामखौ बानायब्ला बेयो साबसिन जायो आरो। बिदिनो जोङो गिबियाव मा खालामगोन नाखौ हमना लाबोनानै नानि खिखौ जोङो गारगोन नानि जि बिगुरफोर बेफोरखौ जोङो गारनानै मोजाङै फोराननानै लाग्रोगोन आरो स्रेम स्रेमनो। जुदि जोंहा नाया रानबाय अब्ला जोङो बेखौ मा खालामगोन ओ जोङो दुधालि थास' होननाय दं मोनसे बे दुदालि थास'जों जोङो बेखौ लगायनानै बा ओ जों नाखौ फासआव गिबियावनो देग्रोबाय उलार गाहेन बाहायनानै बेनि उनाव उनावहाय ओ बे दुदालि थास खौ जे सानि बिगुरखौ गारनानै बेखौ हास' हास' होनानै बेखौ देफानाय जायो आरो लोगोसे बिदि देफाखांनायनि उनावहाय मा ओ बेखौ बाथोन बायदि मिस मिस मिस गेब्लेहोनांगौ जाहाथे जोंहा उम जेबो लद्र' लाद्रा गुन्द्रा थाया आरोना नोंथां। ओ बिदिनो नोंथाङा उलार गाहेन गैयाबा नोंथाङा दिंखि बायदिसिनायावबो देनो हायो आरो। गोदोनि समावथ' जोंङो बांसिन उललार गाहेन आरो दिंखिखौ बाहायोमोन आरो आथिखालाव गोबां मेचिनफोरजोबो बेफोरखौ देनायफोरखौ जों नुनो मोनो माने जोंहा बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनफोर बेफोर जों देनायखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो जेब्ला नाफामा मिस मिस गेब्लेयो अब्लाथाय बा नाजों बे थास' देनाया मिसमिस गेब्लेयो अब्लाथाय जोंहा मा खालामो जे औवानि हासुं दानो आरो हासुं माने मोननैबो मोखांखै माने गब्लं थाया आरो ना नोंथां फारसे बाहागिखौल' जोंहा दा गब्लं थानाय दोनगोन फारसे बाहागोखै जोंहा जे औवानि जे खान्थि दं बेखौ थाफागोन फागोन जोङो ओ नाफामखौ बुरजा जानायबायदि जों मा औवा बुरखानि हासुंबो लानो हागोन नङाबा औवा माखालनि एसे गेदेर हासुंखौ लानो लानांगोन जाहाथे जोङो बेहाय मोजाङै नाफामा बा बुरजा नाफामा सोजायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बेहाय जोङो माने बे औवाखौ गिबियाव जोङो सुनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे सिङाव थानाय माखासे मैला फोरा खारो आरो जोंहा मा औवायाव मोनसे ओ बाहागो थायो जाय बाहागोखौ जोङो बिबु होनना बुङो बे औवानि बिबुखौ जोङो खारहोग्रोनां नो हायोबा मोजां जायो आरोना नोंथां साफा खालामग्रोना लानो हायोबा बेनि उनावहाय जोंहा बे औवा हासुङावहाय ओ बेखौ जों माबाखौ सोना दोननाय जासिगोन आरो जे जों देनानै लानाय नाफामखौ बा गुन्द्राखौ दे ला सोना लाखांनायनि उनावहाय जों मा खालामो बेखौ मोजाङै थोन थोन थोन सोनानै बेखौ होथेनो थाखाय जोङो थालिर बिलाइ गोरान दै बे थाजिर बिलाया गोरान जानांगौ नङाबा हालदैनि बिलाइ बेफोरदि जोङो बेखौ मारैथेना दोनो आरो जाहाथे बेयाव बार हाबनानै गाज्रि जाया माने बार हाबैनि थाखाय जोङो बेखौ होथेनानै दोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बेजों होनायजों लोगोसे बेनि सायाव मा खारै जि जों नोंथाङा दानि खारै बुंलांबाय बे खारैखौ जोंहा मा ओ बिनि गुन्द्राखौ बेहाय सारना होनाय जायो जाहाथे बेहाय माखासे एम्फौफोरा हाबलांनो हाया आरो गाज्रि खालामनो हायि बायदि आरो जोंनि बे नाफामखौ नङाबा माखासे एम्फौफोर हाबलांनो हायोबा बेहाय बिदै दैनानै जोंनि नाफामखौ गाज्रि खालामगोन बिदिनो जोङो नाफामखौ ओ नै नै दाम बा थाम दानसोनि उनाव बहननानै जानो हायो आरो बे खौहाय जोङो नाफामा मोजाङै मोदोमनो थाखाय बा जों बेखौ गोबावसिन बो दोननो हायो बा दान द' दान बेफोरबायदि दोननानैबो जानो हायो जायनि गेजेरजों जोंहा बांसिन मोदोमनायखौ जों मोननो हायो आरो नाफामखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नोंथाङा ओ मोनसे साराय खौ अराव जानदो अराव जाननानै बेयाव थाव एसे होना लादो थाव एसे होखांनानै नोंथाङा बेहाय जेरै बे औवा हासुनिफ्राय नाफामखौ दिहुननानै बेवहाय होदो होनानै बिदिनो एवदो माने एवनायनि सिगां जोंनो मा नांगौ सामब्राम सामब्राम गोजाफोर होफा- देरनांगौ जायो आरो ना सामब्राम गोजाखौ हा ला आरो थावजों गिबियावनो एवग्रोना लानांगौ बेनि उनावहाय नाफामखौ हरनानै एवदो बेनि उनाव जे नाफामा ओ संख्रि नांदोंना नाङाखै संख्रि नांगौबा बे संख्रिखौ हरदेरबदो बिदिनो नोंथाङा नाफामखौ मोननो हागोन आरो नोंथां बिदिनो जे सिगाङावनो आं फोरमायलांखाबाय नाफामनि मोदोमनायखौ लाखुमानो हाया साखाथि बाखाथियाव होननाय बे थारैनो जोबोद मोदोमनाय आरो नोंथां जाय जाग्रा जाबाय थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बा जोंनि बर'फोरनि थाखाय गुबुन धोरोमनि बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेखौ जायोबा मा जागोन